हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां एसे गोसा गोसा बुंदे नोंथां। खोनादोंना‌?
औ खोनादोंना नोंथां औ।
ओ अखा हादों नामा नोंथां?
स खोनादों नोंथां?
औ औ
नोंथांङा फ्रिदंना दायो?
हा
नखोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा
औ नोंथां। अ जोंहा खख नोंथां बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
औ ओमफ्राय बिदिनो जेने बिदिनो। ओरै बि मोनसे बिदिनो गैया अबस्से फ्रियावनो दं दायो।
औ जिरायना दंमोन। खोनादोंं? बेिरायना दंना नोंथाङा?
जिरायना दंना। औ
औ ओंखाम जाबाय?
ओ इसे आंहा नेटनि प्रब्लेम जादों नोंथां।
औ एसे नेट गोनां जायगायाव था नोंथां।
औ
ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा।
खोनायाखै नोंथां।
औखाम जाबाय?
द